हेल अ नोथां नोंथाङा मा थांखि लानानै फन हरदोंमोन बेखौ खनसे फोरमायलाय औ नोंथां नोंथांजों आङो मोनसे गोनांथार खोथा लानानै सावरायनो सानदोंमोन
नंगौ नामा मा गोनांथार खोथा लानानै सावराय नो सानदों नोंथाङा?
अ नोंथां जोंनि दोरोङारि गेलेनायनि सोमोन्दै नो सावरायनो एसे सानदोंमोन नोंथाङा नोंथां सावरायजानो हागोन ना?
हानायाथ हागोन गोदोनि जों गेलेबोनाय उन्दै समनिफ्राय गेलेबोनायखौ नोंथाङा मिथिनो लुगैदोंना अब्ला
औ नोंथां
दे बिदिब्ला माने जों जों उन्दै उन्दै जेनेबा जों गोदो बेयाव जों आमाय जुमाय बेफोर खिखर एबा काबादि गेलेनायफोरखौ मिथि लुगैदोंना नोंथां औ नोंथां उम जोंथ गोदो उन्दैयाव जों गेलेबोनाय खेलाफ्रानो जाहैबाय जोङो गिबियावनो जों गेलेनो मोनदोंमोन जेनेबा खिखर गेलेनाय आरो ओरै थाबाय जोङो काबादि गेलेनाय जों जेनेबा जों उन्दैयाथ जोङो एसे एनैखौ जोङो गेलेनो मुखुब ना बे समाव जों जेनेबा खारनाय बारनायाव मेंनो रोङा गासिबो खेलाखौनो गेलेनो लुगैजोबो ना जोङो बे समाव जों गेलेनाय जादोंमोन आरोना ओमफ्राय बेनि उनाव जोङो गर गेलेनाय जेरै गर गेलेनायखौबो जों उन्दैनिफ्रायनो गेलेबोनो मोन्दोंमोन सोलोंबोनो मोनदोंमोन।जेनेबा जोङो सानै सानै सानै सानै टिम एबा जयै जानानै गेलेनाय नङाबा हारसिं हारसिङै गेलेनाय आखाइनि खेला होनो बेखौ जेरै ग'र खे ग'र गेलेनाया अन्थाइ गरबा लानानै बेयाव खालायनाय गेलेनाय जायो आरोना ना औ ओमफ्राय बेनिफ्राय जों गेलेनो मोनदोंमोन जेनबा दारिया फान्था होननाय मोनसे खेला दं ना? ओ बेनि उनाव बाथा गेलेनाय बाथा गेलेनायाथ जोङो जेनेबा जों लावथि लालाय लायनानै मोनसे गनखौ दाननानै जोङो लावथिजों मोनसे बै गनफसाखौ जों बुगार हरनाय जायो बै बै बु बुगारनायाव जों जेनेबा क्रिकेटफोर गेलेनायफोरबायदि जायोना बेबो मोनसे टिम बानायनांगौ बेयाव जेरै साबा साबायै एबा नङाबा सातजन स्नि स्नि जेनेबा मोनसे टिमाव लानानै जोङो बेखौ गेलेनाय जायो।जाय बे बुग्रा मानसि या लावथि बे गन फिसा मोनसेखौ बुगोन आरो बैनि अपनेन्ट टिमनिया जाहैबाय बै बुहरनाय गन फिसाखौ गावसिरनि आखयाव लानाय लावथिजों मा होनो बुनानै फोनांनो हायोबा बै बुहरग्रा जाय बुहरग्रा बे लावथिखौ बियो मा होनदों थैनाय मानिनानै ला नांगोन आरो ना जेरै बिदिनो आं बहरबाय टिकेट क्रिकेटफोर बादि आरोना बेबो जेरैबावबो प एन दंलायो जेनबा बुथारजोबनो हाबा मोनसे टिमा देरहाबाय आरो बुथारनो हायाबा बै जाय बुग्रा बिसोरो देरहानाय मानिनानै लानाय जायो आरोना बे गेम खेलायाव जेरै क्रिकेटावबो जों नुनो मोनो जेनेबा बलखौ हमखांनो हाबा केस आउट जायोना बेबायदिनो बेबो जेनेबा बै लावथिखौ बुनो हायोबा लावथिजों बे लावथि फिसाखौ बुनो हायोबा बेबो मा जायो आउट जायो औ बेबायदिनो जों गेलेबोनो मोनदोंमोन। ओमफ्राय बिनि उनाव औ जों गेलेबावनो मोनदों ओ दैयाव दुगैनाय दैयाव दुगैनायखौथ उन्दैयाव खुब मुखुबबानो जायो दैजों गेलेनो एबा दैस्लुआव गेलेनो नङाबा बबेबा जाम्फै दंगफ्राव थांनानै गेलेहैनो जों मोजां मोनो।बै समाव मानि लोगोफोर गोजा उन्दै फोर ज' ज' थांनानै दैमायाव दुगैनाय दैमा गोथौआव बेयाव मा गेलेनाय जायो आमाय-जुमाय गेलेनाय जायो आरोना बे आमाय जुमाय गेलेनायाव दै सिङाव थब्ललायनाय जायो बे थब्लनायाव जाय सिगांग्रो बै मानसिखौ दांनो मोनगोन जे माबा जानाय बिमा जानाय बै बिमाया माने फिसाफोरखौ होसोनांगौ बायदि ओमफ्राय जाय बिमाया जाय फिसाखौ थाब दांहोनो मोनगोन बेनो मा जायो बेनो मा जायो बिमा जाफिनो आरोना माने बियो जाय बिमा जादों मोन बियो माने फिसा जानाय बेफोरबायदि मोनसे नेम दं आरोना बेयाव गेलेनानै जों ओन्दै ओन्दैयाव मेग-मेगन गोजा खालामलायनानै लांनाय जेरै आइ-आ फाजों रायजानो गिनानै जोङो ओ माबा मा होनो अबावबा थास बिलाइ, अबावबा मोखाना बिलाइ, अबावबा लेवा बिलाइजों जों सानखौ नायदावनाय नङाबा जों थुरि थुरिखौ मेगनाव खानानै लानाय सस्रमा माबायदि खालामनानै बेखौ जों फोथायनाय ओ मोना आरोना उन्दै सम समाव जोङो बे मेगन गोजाया माने खारलाङो होननानै ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो माखासे जोलुर जोलुर बादायलायनाय ओन्दैयाव जाबाबो जायाबाबो रोंबाबो रोङाबाबो जोङो जोलुर बादायलायनायखौ जोङो गेलेनाय जायोमोन आरो बिनि उनाव दङ जोङो माखासे गोबां दंबावो आरोना नोंथां माने बुं-बुंनो थाङोबा माने जोबनोनो थाङा खोथाया ओमफाय नोंथाङा बेखौनो मिथिनो लुबैदोंमोन ना अ अ अब्लाथ आं बुंनाया बे एसेनोसै ओमफ्राय नोंथांनियाव आं मोनसे खोथासो सोंनो नागिरदोंमोन आरोना बे जों दा जों गोदोनिफ्रायनो उन्दैनिफ्रायनो बोनाय बैयो सोनखौ एबा जों गेलेबोनाय माखासे आदब खायदाफोरखौ जोङो दानि मुगानि गथफोरनि नि सिगाङाव माने नुनो मोनला दा जोङो बेफोरो मा जाहोननि थाखाय जेनेबा गोमालांनो हमगासिनो दं माने जोंथ गेलेनाया जोंबो गेलेबोदोंमोन जोंनि माबायाव जोंनि समाव दानि समनि मा होनो उम उन्दैफ्रा एबा जोंनि बिदा एबा जोंनि जोंनि फंबाय एबा बिनानावमोनहा बैबायदि खेलाखौ गेलेनो रोंला बैयो गेलनाय गेलेनो रोङैनि मेन जाहोना एबा खारना मानि थाखाय गोमालांनो हमदों बेखौ आं हमनानै मोनदांनो हायाखै नोंथां ङा एसे जेनेबा माबा आइडियाफोर दंबा फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
मुगानि गेले-गेलेनायफोरनि थाखायनो गासैबो जोंनि दोरोङारि गेलेनायफोरा गोमालांनो हमबाय जायनि जाहोना जाहैबाय जों गासैबो ओ गेलेगिरि एबा खुदिया गथफोरा बेफोर खेलाखौ बावनो हमबाय गोदान मुगानि गे खेला जेरै क्रिकेट फुटबल मबाइल केराम बेफोरखौ बांसिन गेलेनो थाखाय गोसो बो-बोनो जाबाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां बेनि जाउननि थाखायनो जोङो इफोर खेलाखौ गेलेनो रोंला एबा
गेले गेओ नुनो मोनला
गासैबो खेलाफोरानो बेफोर दोरोङारि गेलेनायफोरान गोमालांनो हमबाय जायनि जाउनाव जोङो नुनो मोनला आरो बेखौ ओ ओ औ नंगौ नोंथां औ ओ बेफोर बेफोर खेलाखौ जेरैआ ओ मा होनो फुटबल फुटबलफोरखौ जों दानिया टिभि सिनेलफोरावबो नुनो मोनो जेरै जों वर्ल्ड काप अलिम्पिक खान्नायफोरावबो नुनो मोनो जायनि थाखायनो ओ जोंनि गथ ओ खुदिया गथफोरा बेफोरखौ
बांसिन गोसोआवबो हो बोसि
आरो गेलेनायाव बिनि थाखायनो जोंनि दोरोङारि गेलेनायफोरा गोमालांनो हमबाय ओ जेरै जोङो क्रिकेट क्रिकेटखौबो जों नुनो मोनो बेफोरखौबो जोंनि गामियारिनि गथ'फोरा गासैबो गेलेनो ओ गेलेनो हमबाय ओ गासैबो ओ खेलाफोरखौनो जों मा होदो टि भि सेनेलाव नुनो मोनो होनदोंमोनना नोंथां बे जाउननि थाखायनो आरो गासैबो आरो औ नोंथां आरो दानि ओ गथ'फोरा एबा खुदियाफोरा बांसिनानो बिरोंदामिन जौगाखांनायनि जाउननि थाखायनो मबाइल लेपटप टिभियाव बांसिन गोसो जानायखौ नुनो मोनो नोंथां बेनि थाखायनो जोङो दोरोङारि खेला गेलेनायखौ जों बावनोनो हमबाय नङा बेफोर ओ दोरोङारि ओ दावगायामोनब्ला जोंनि गथ'गथ'फोरा एबा खुदियाफोरा बेफोर दोरोङारि गेलेनायफोरजोंनो बांसिनानो सोनारना थागौमोन
अ नंगौ नामा नोंथां अ जों जों नुनायाथ जों नुबोदों जोंबो मेगनजों नुदों बांसिन खुदियाफोरा बे मबाइल भिदिअ गेम गि भिदिअ गेम बेफोराव जों बांसिन गेलेनाय नुनो मोन्दों सोरबा अ अनलाइन गेमस सोरबा अफलाइन गेम बेफोरखौ नुनो मोनदों आरो ना फ्राय आनो।
औ नोथां औ दा जों नै दानि गथ'फोरखौ जों मबेलाव मबेल मबेलनिनो पाबजि फ्रि फायार बेफोरखौ गेलेनाय नुनो मोनो नाथाय जोंनि गोदोनि दोरोङारि गेलेनाय जेरै ओ आमाय जुमाय गेलेनाय थालिर गाखोनाय दो बुख्रुबनाय हांसो हमनाय बेफोरबायदि खेलाखौनो जोङो गारनो हमबाय जोङो दो ओ दोरोङारि गेलेनाय होनबा जोङो बेफोरखौनो बुंनो हायोमोन दो गेलेनाय दो गेलेनाय होनना बुङोब्ला बेयाव ओ दो गंसे खौ लावथि गंसेयाव ओ सोना दोननानै बेखौ गेलेनाय जायो बेखौदि बादायारि जायफोर बे गेलेनायाव बादायारि लायो बादायारिफोर बिसोरनि मेगनखौ खाथेनानै दोखौ बुख्रुबनो दुखुदु ख्रुबनाय जायो जाय बेदोखौ बुख्रुबनाय हायो बेनो देरहासार जायो नोंथां। आरो थालिर गाखोनाय होनना बुङोब्ला थालिर दं थालिर गाखोनायानो जाहैबाय जेब्ला जोङो बैसाग बैसागोनि सा से सिगाङाव एबा बैस-फुस दाननि ओ फागुन फा सै दाननि जोब था सानखालि जेब्ला मोसौ थुखैखांनानै बे खेलाखौ गेलेनाय जायोमोन बे गेलेनायानो जाहैबाय फांसे थालिर दंफांखौ जोङो दा ना लाना फैनानै बेखौ गायनाय जायो बे गायनायाव थाव थाव गुबैखौ फोननाय दोननाय जायो। बेयाव बादायारिफोरा गावारि एबा दोरोङारि गाननाय गाननानै जेरै गामसा गाननानै जेबो सि
गान लाफानो गाखोनाय जायोमोन जाय गाखोनो हायो बेखौ देरसार जानो हायो नुनो मोनला नाथाय बेफोर गेलेनायखौ जों दा नुनो मोनला जायनि जाउनाव जोङो गासैबो गेलेनायखौ गावाव गनाय जाबाय फन्सनेल
बे जाहैबाय बेखौ
बांसिनानो हिनजाव माहारिफोरखौ गेलेनाय नुनो मोनो बे गेलेनाया जाहैबाय मोनसे गेलेग्रा फोथाराव बिनि सोरगिदिं मोनसे बेरा होनानै बिनि गेजेराव गेलेनाय जायो औ औ
सासे हिनजाव हिनजावफोरखौ हिनजाव माहारिफोरखौ मेगन खाथेनानै हांसोखौ ओ बे जेवरा दुंनाय एबा बेरा होथेनायनि गेजेराव हांसो गारना होननानै बिसोरखौ मेगन खाथेना हमहोनाय जायो बे हांसोखौ जायो
देरहासार जायो आरो मोननो हानाय जायो आरो नोंथां औ औ नंगौ नंगौ नोंथां औ बेफोरबायदि बिदि खेलाखौथ जों दानिया नुनो मोनला ना नोंथां? औ औ बेफोर खेला खेलानि सोमोन्दै नोंथांजों एसे रायलायनो मोननानै गोजोन गोजोननाय मोनबाय औ औ दे होमबा एसेनोसै
औ